नोंथांहा आंनि माथोखौ
अ नांथानाय खोनादों
औ खोनादोंना एबारो?
औ बाय दे खोनाबाय
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन हरनाय थाबाय आरो जोंनि दा सायखना लानाया ओरबायदि सावरायनोसै जिहेथु जोंनि बरफोरनि जानाय लोंनाय बेफोरबादि दुब्लियाव थिं ना मोननाय उम जेहेथु
एसे माथो एसे माथो माथो खोनादो नोंथांनिखो
औ। माने एबार खोनाबाय?
हेलौ बाय दे
औ गिबि उम उम गिबियावनो जोङो दा सायखना लानाय आयदा बायदि जों सावरायनोसै नङा होमबा?
औ।
औ जोंङो दा सायखना लादोंमोन बर'फोरनि खाबथिंना जानाय मेगं जेरै उम जेरै नि मुनि बिलेवा बेफोरबायदि बर फोरखौ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ जेरैबायदि बेफोरबायदि मैग जै खाथिंनाय मैगं मैलां जि बेफोरबायदि मैगं गोथांनि बागै जों दा सावराइनो आखायाव लादों नंङा होमबा?
मावनांगौ
उम औ बेफोरनि बागै नोंथाङा मिथिगौ ना एसे फायना होनो हागोन नामा?
गोन जोङो खाबथिंनाय मे ओंख्रि थ ओ जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै बेफोर मेगंफोर
संनायनि जायो नंङा होमबा? बेफोरो ओ मेगंफोरा ओ जोबोद ओ बेसेन गोनां बे ओ जोंनि देहानि मोजां बेफोर मेगंफोरखौ जों जानो हायोब्ला बे फोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेवहाय जोंहा जेबो ओ जानो थाखाय जोंहा बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया बा बेवहाय जेबो ओ मा होनो मुलि बायदिसिना होनायनि जेबो गैया अर्गेनिक ओंख्रि अर्गेनिक ओ मैगं गं बेफोरो जों बेफोरखौ जानो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जो जोबोर गोख्रों गोख्रों थारो आरो बेफोर ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला। दा जोंहा दहाय माखासे ओंख्रि माखासे ओंख्रिनि नाम बुं ओ हेलांसि ओंख्रि ना जोङो एक्सेलि हेलां ओरैनो जों हेलांसिखो ओ ओंख्रिथ जानाय जाया जों जानाय जायो
फाजा एवनाय जायो औ।
ओ फाजा एवना जानो जोबोर मोजां जों बे ओ दैमान दैमा बिलोफोरनिफ्राय जोङो खानानै मोनो एसे गिसि जायगायाव जायगायाव जोबोर मोजाङैनो जायो बे बे ओ बे ओ मेगङा ओ बे हेलेंसि मेगङा देहानि थाखाय जोबोर मोजां। आरो जानोबो जोबोद मोजां बेखौ जोङो आलु बायदि सिनाफोरजोंबो जानो हायो आरो बे बे भाजाखौ। बे हेलांसि भाजाखौ बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार ओ गोबांथार ओंख्रिफोर ओ ओ दंबावो। बेहाय ओ बिदि मोननाय ओंख्रि जों बिलाइ होनना बुंनाय जाय औ जारि बिलाइ ओ जोङो बेखौ ओ ओ गुबुन रावजों गुबुन गुबुन बुंनो हागौ। जों बिखौ जों बिखौ गुबुन जोंनि थिंजाय जारि बिलाइ होननानै बुङो बेखौ। बे जारि बिलाइ ओ जोबोर जोबोर मोजां बे बेखौ जोङो ओं ओंख्रि संनानै जानो हायो। ओ बिनि ओ थावनाया एसे मेजेरल' मेजेर मा होनो जों बेखौ ओ दाउ बेदरजों सं जुस खालामनानै जायोब्ला बा जहल खालामनानै जायोब्ला ओ अ अ अ राफोरजों जोबोद मोजां आरो बे जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावनो बैयो ओ बेवहाय जोङो। बेयो जोंहा ओमोननाय जोंनि न' खाथि खाला जोंनि न' बारियावनो बेफोरो बेजार बिलाइ माखासे रज'लाबायनानै था जानो मोजां बेयो एसे मेजेर मेजेरनाय दङ बेहा। ओ बेखौ जोङो जायोब्ला जोबोर मोजां आरो औ बे जायखिजाया जायखिजाया बेयो रज'नानै थायो आरो बेवहाय ओ दै होनायनि बा माबा बेफोरबायदि गोनां गैया बेयो गोसो बायदि रज'नानै ओ जोंनि न'खर न'खरावनो थाफ्राजोबो होनजायो आरो बे बे जारि बिलाइ जारि जारिखौ ओ बेनिफ्राय आरो मोनसेखो जोंहा मा जोंहा बारिनिफ्राय खानानै मोन मानिमुनि होनना बुङो जों जाय
औ नंगौ औ
फुंनि। जोङो भाजा जायो आलुजों बेयो मानिमुनि मोजां बेयो से ओ बेरामफोरनि फोरखौ बेयो सोखायो आरो बे मानिमुनिया ओ बेखौ जोङो जुदि सानफ्रोमबो गोथाङैनो जुदि फुं समाव उदै खालियाव जायोब्ला जोंनि जे उदैनि उदैयाव उदै सानाय बा गेसा गेसस्टिक बायदिसिना जानाय बेफोरो खारो होननानै जोङो मिथिया आरो मानिमुनि बिलाइ गोथां आरो बेखौ ओं। ओंख्रि संनानैबो जानो हायो बरिया से आलु। फोरजों जोंङो ओंख्रि संनानै मोजाङै। संना जानो हायो आरो ओम। दुब्लि फो माने सिदोमा जा ओ जेरै फोथारफोराव बियो माखा ओरैनो रजलाबायनानै थायो जोंहा फोनांनि फोनांनाय मोनथि गैया बेयो हार रजनानै थायो आरो ओंख्रिफोरा दो समनिफ्रायनो जोंनि ओ हारिया बा बर समाजा औ ओ सायखनाय बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो जोंनि जि बरफोरा थारैनो मिथिंगा। खौ मोजां मोनग्रा मोनसे सुबुं हारिसा ओ जों थारैनो मिथिंगाजों गोरोब नानै ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय आदार बेखौनो बुथुमनानै बा जि ओ मैगंखौ ओ जों मिथिंगानिफ्राय बुथुमनो हायो बेफोरखौनो बासि। हनानै लानाय जादोंमोन आरो ओम बिदिनो ओ मिथिं मिथिंगानिफ्राय माखासे बुथुमनानै लानो हादोंमोन आरो बिदिनो बेफोर ओंख्रि बा ओ ओंख्रिफोरा माखासे ओ मुलि। मुलि हिसाबैबो बिदिनो जोङो ननि जि थिंनाय ओंख्रि बा मैगं बेफोरबायदिनो जायो आरो। मिथिनो लुबैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि खाबथिंनाय ओंख्रि ओ मा मा ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो आरो मा मा ओंख्रिफोरनि मुंफोरखौ से ओ मख होनो हागोन नामा फोरमायनानै?
नोंथां नोंथाङा बुं बेफोरबादिनो नों थाङा जेसे मानिमुनि बेफोरबायदि हेलांसि बेफोरखौ जोङो होम हेलांसिखौ जोङो आलुजों एवनानै जायो। एव एवनानै जायो होनलाबाय नोंथाङा उम बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो। उम आलुजोंनो आलुजों एबा बायदि मैगं बेदरफोरावबो होनानै जायो हेलांसिआ। उम आरो औ आरो बेजों आरो बेजोंनो लोगोसे खिफि बेन खिफि बेन्दों खिफ बेन्दोंख बेखौबो बै आलुफोराव होनानै एवनानै जाजायो आरो।
औ नंगौ नंगौ औ।
बे मैगंखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना उम आबै आबौमोन थानाय समनिफ्रायनो उम बे ओंख्रिखौ जाबोगासिनो दं आरो। बे बे मैगंखौ उम बे मैगंखौ ओ उम बे मैगंखौ उम उदै सानाय एबा माबाफोर बेराम आजार जायोब्ला उम ना मोजां। जायो आरो गोखा गोखा ओम बेराम आजार। ग्रास दं ओम हाबो होननानै। फोथायनाय जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ नं
आरो बेजों लोगो ना आरो आलु
नोंथांनि माथोखौ गोदोर फिसा खोनाबाय थादो औ नोंथांनि गारांखौ माथो गोदोर फिसा खोनाबाय थादो।
माने जिहेतु फुदुना बेखौ बेफोरखौबो जों जानाय जायो आरो बांगाल दुन्दिया बेफोरखौबो जोङो जानाय जायो आरो।
औ औ औ नंगौ। ओ गोदोर फिसा खोनाबायथादों आङो नोंथांनि माथोखौ।
मानो खोनादों औ खोनादों ना नोंथांआ खोनादों ना नोंथां
नोंथांनि रायज्लायनाया माने
औ औ दा थांनायाबो आंनियाव बिदिनो जाखां फैदों।
औ।
मालाबा बिदि जादों।
जानो दे ओ बुंनाय बुंनाय दा।
औ ओम जोङो बेफोरबायदिनो आङो सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो मानि ओ मानिमुनि बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बिफांफोरखौ जों ओम मैगं दुब्लिनिफ्राय खाथिंनाय बेफोर मैगंखौ जों बेफोर मैगंखौ जोङो जानाय जायो आरो जि जि जोङो आरो जिहेथु दुल्बि फोराव ओम दुब्लि फोथाराव जोङो जिहेथु ओम बेसर बेसर गायो। बेसर गायनानै जिहेथु साखलि बेखौबो बेखौ ओम बेखौ जोङो ओम फेर बेखौ जोङो फेरेदनानै जोङो नआव लाबोनाय जायो आरो बै फेरेदनाय जोंनि ओम जोंनि बेसर ओम बेसर आरो बेसर साख्लियाव जोंनि बै ओम बै बेसर ओम बेसर बिलाइखौ ओम बेसर बिफांखौ जोङो रजनाय नुनो मोनो। आरो बै बेस-बेसरखौ जोङो बै बेसर साख्लिनिफ्राय जोङो बेखौ खाना लाबोनानै जोङो जानाय जायो आरो नोंथां।
ओं नंगौ।
औ
ओम। नोंथांनिफ्राय ओ औ ओ खा नि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम। ओ नोंथाङा ओ ओ मोजां खोथाखौनो बुंदों जे मोन नोंथाङा दानि जोङो बेखौ हाग्रायाव मोननाय जायो बा मिथिंगायाव मोननाय जायो। बे खिफि बेन्दों ओ बेब खिफिबेनदों ओंख्रिया जोबोद ओ मोजां। बेखौ जोङो दाबो जुस खालामनानै बा जहल खालामनानै जानो हायो आरो। बेनि जुदि जोङो बे खिफि बेन्दोंनि बिलाइखौ जुदि फुंनि समाव जुदि जोङो ओ एवनानै एसे एवनानै जुदि जोङो जानो हायो जोबोर मोजां आरो बेयो उदैनि
औ औ
अ
बिदिब्ला नों जों सानैनि रायलायनाय समखिनिखौ बेखिनियावनो दोन्थनाय जानोसै नामा जोंहा समाबो जाबाय
थां औ दे।
दे बिदिब्ला
औ